हेलौ
अ औ दासो खोनाबाय दे बुं
औ नोंथाङा दायो मा खालामसिनो दङ
औ आङो दंहैयो दे जिरायनानैनो दं औ आं खोनादों दे बुं अब्ला जोङो दिनै मा आयदानि सायाव सावरायनो नोंथाङा एसे बुंनानै होदो दे
औ आं नोंथांनो कल खालामनायनि जा होनानो जाबाय दिनैनि आयदाफारिया जोंनिया मागो दमासिनिनि सायाव आं एसे सावरायनाय लादोंमोन नोंथा थां मोननि थिं मागो दमासि खौ माबायदियै फालिनाय जायो नोंथाआ आं अन्नानै फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन आङो हानाया मागो दमासि होनबाथ' बेयो मोनसे बर'फोरनि फोरबो जेनेबा बे मागो औ खोनादोंना आं खोनादों दे खोनादों ना
औ खोनादों बुं
अ औ दे मागो दमासि मानि बेथ' आबादजों सोमोन्दो गोनां नालाय जोङो जिहेथु बर'फोराहाय आबादनि सायावनो सोनारनानै जिहेथु जिउ खुङो बेबायदिनोहाय जेनेबा मागो दमासिया आबादजों सो सोमोन्दो गोनां बेखौ जोङो साब साफ्रोमबो बर'फोरा बेखौ फालिखायो बा मानिखायो बे दमासिखौ बेनिफ्रायहाय बे मागो दमासिखौहाय फालियोबा जोङो पुसताननि जोबथानि सिगां बा फुस दान जोबथा हालाग जोङो मागोआवहाय फिथा जानाय जायो नालाय बेनिफ्रायहाय बे समावहाय ओ फिथाखौ देखानानै लानांगोन आरो माने मागोनि एक थारिखनि सिगां बा सेथि मागोनि सिगां हाय बेखौ फिथा फोरखौहाय आ देनानै लाखानांगोन आरोना। बेबायदि माने से मागोआव अ बे फिथाया बाहाय जेनेबा जोङो आबाद थिखांखांनानै जेनेबा जोङो आबादफोरखौ हाखांनानै बिनिफ्राय ना हाखांनानै जोङो ओ बे माइरं गोदाननिहाय फिथा जानाय जायो आरोना बे माइरं बे फिथायाथ' माइरंनिफ्राय जायो जेनेबा नोङो माथानि फिथा जायोब्ला नों माथा नोङो ओ बे ओंखाम जाग्रा जों जेखौ ओंखाम जायो बे माइरंखौ खौ नों बाहायनो हायो बेनिफ्रायहाय आ जेनेबा माइब्रानि फिथा जेराव जोङो एन्थाब फिथा जायो थावनि फिथा जायो बेफोरबायदि आरोना बेफोर फिथाखौहाय जोङो बानायनोब्लाथायहाय जोङो माइब्रा माइरंखौ जों बाहायनांगोन आरो बेबायदि। बेनिफ्रायहाय जोङो फिथा बानायनायहा जेनेबाहाय नोङो फिथा बानायनोब्लाथाय जेनेबा माइरंखौ नोङो हाय सोमदो सोमनानै दसे गोबाव दोननानै ओ दोननायनि उनावहाय नोङो सुखांदो सुखांनानैहाय नोङो फिथा एन्थाब जेनेबा जों बानायगोन आरो ना। बेनिफ्राय नोङो सु सुखांनानैहाय नोङो ओ सोरबा दिेंखि थानाया दिेंखियाव उलार थानाया उलाराव देनो हायो आरो। नाथाय बै। ओ बै समनि दिंखि उलारा दानि समावथ' बांद्राय सोलिलाना। ओमफ्राय बेनि जायगायाव दायो गोदान मुगा नालायहाय उम बे ग्राइनडार मेसिन फोर माखासे मानि बेबायदि ओंखारबाय आरो ना बे ग्राइनडार मेसिनाव जेनेबा आं गोदान मुगानिखाय आं बेबायदि होनबाय ग्राइनडार मेचिन फोराव जों होबाय ओमफ्राय एन्थाब फि दाहाय साव सावनो हायो जेनेबा हानि बे फायलायावबो नोङो सावनो हायो नङाबा नोङो बे टावाफोरावबो नोङो सावनो हायो आरो जेराव थाव नाङा बेबायदि ओ एन्थाब फिथाखौ सावनो हायो आरो बेनिफ्राय जोङो जेब्लाहाय मागोनि एक थारिक मोनगोन बे खालिहाय जोंनि ओनसोलावहाय भेलांगुर सावनाय जायो आरोना भेलांगुर जाय जोङो जिगाबजों नङाबा नाराजों जों औवा गोथां होनानै बानायनाय जोना। बेबायदि आरो ओमफ्रायहाय बे भेलांगुर सावो बे भेलांगुर सावनाय समावहाय जोङो मागोनि एक थारिखाव जोङो सावबाय सावनानै जोङो सोरनिबा न'खरावहाय थैनाय मानसिफोरनि मुङावहाय मुवा बाथायफोरखौ बाउनाय जायो आरो जेनेबा जि गोदान बावो फिथा सौराइ बावो बेबायदि आरो ओमफ्राय सोरनिबाहाय न'खराव बेबायदिनो ना बेदरखौ लानानैबो बावो बेबायदि आरो मागोनि एक थारिखआव बेनिफ्रायहाय ओ बै दिनखालिनो जेनेबाहाय जोङोहाय ओ फिथा जाग्रायाथ' न'खर न'खर गिदिंनानै जाखायो नालाय ओमफ्रायहाय ओ गासिबोहाय बेबायदि आलासि सोंलायनाय जायो आरो जेनेबा न'आव फैबा फिथा सौराइ जाहोलायनाय जायो आरो ओमफ्राय उम।
अब्ला आं नोंथांनाव मोनसे सोंलु खालामनो लुबैदों अब्ला नोंथांमोननियाव जोंनि दोरोङारि खान्थि बायदि जोंनि बाथौ दोहोरोमनि फोरबोखौ अब्ला फालिनाय नुनो मोनला नामा अब्ला बै नोंथाङादि बुंदों फिथा सौराइखौ मा होनदों
उम।
थैनाय सुबुंफोरनो बावो। अब्ला अब्ला बै मागो। मागो। दमासि फोरबोआव अब्ला जोंनि बा जोंनि दोङारि खान्थि बायदि बाथौ दोहोम फुजा फोरबोखौ जोङो फालिनाय नुनो मोना नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव।
ओ बे बाथौ बाथौ। बाथौ बाथौनि खाथियावथ' बे माबाखौहाय गोथै गोथै सि बावनाय बा गोथैनो बावउनायफोरखौहाय बाथौसालियाव खालामनाय जाया बेयो माने नोंनि सिलानि खोला खोलायावसोहाय। खोला जायगायावसोहाय बानायनाय जायो आरो जेनेबा। जोंनि ओनसोलाव आरोहाय ना। उम।
औ औ अब्ला नोंसोरनि ओनसोलाव मागोन मासियाव बाथौआरारिफोरा फुजा फोरबोखौ होनाय नुनो मोना नामा अब्ला नोंथां नोंथांमोननियाव।
अ बेनिखायनोथ' होनदो जेनेबा बे बुस्थु ओ बे आं जि गोथैसि बाउनाय होनदोंना बे बाउनायनि ओ आलादा मोखाङावसोहाय बे बाथौसालियाव बाउनाय जायो आरो सोरबा होग्राफोरा ओ जेनेबा बाग्राफोरा बावो बेबायदि। ओमफ्रायहाय सोरबाहाय आरो जेनेबा बोलि बाथौखौहाय बांसिन जोंनिखै नुयो नालाय जेनेबा बोलि होनाय जायो आरो ओमफ्राय बै समावहाय ओ बर'फोराहाय जोंनि ओनसोलाव आरो ना जों जे आं जेखौ नुदों बेखौ होनदों। ओनसोलावहाय। उम बाथौ बि बिबार बाथ बाथौआहाय बावो खिन्थु बे माने जोङो बे धोरोमखौहाय आं लाबोआखैमोन आरो ना। बेसो खोथाया माने। बेबायदि आरो मा आङो खालि बुंदों गोथै। गोथैसे बावनायफोरखौ होनदो आरो ना मागोनि समाव अनिफ्रायहाय जोंनिखि मोनसे नियम दङ बा फोथायनाय दङ आरो ना जेनेबा बै समावहाय ओ बे माथानि लावदुम फिथाखौ मोनजाया होननाय मोनसे बाथ्रा दङ आरो ना जोंनिखि दासिमबो मानियो। मानियो जेनेबा बे लावदुम फिथाखौहाय देयोबालायनो ओ मोसौनि थाफ्लियावहाय दुमालु जायोनो बे नेयम खायनोहाय जोंनिखै लावदुम फिथाखौ जानाय जायो आरो मागोआव बेनो। बेबायदि आरो ओइ।
नोंथाङा औ नोंथाङा औ नोंथाङा अबे लाबिबलाम औ नोंथांनियाव मोनसे कुइसन खालामदों अब्ला लाउ। दुम फिथानि सायाव नोंथाङा। मा मा बायदि फरायदों आरो ना एसे फोरमायना होना
बेयो। ओ बे लावदुम फिथायाहाय बेयो माने दोरोङारि बायदियैहाय मागोआव जानाय जाया बेखौ जोङो बर'फोराहाय सिगांनिफ्रायनोहाय दिनैसिमबो मानिबोदों बेनि गेजेराव। दङो तारमाने आं बुजिनाय बायदिब्ला माव लावदुम फिथाखौ जोङो ओरैनोब्लाबो माथानिसो जायो नालाय जेनेबा लावदुम फिथाखौ जोङो ओरैनोबोहाय गोसो जाबानो संनानै जानो हायो ना बेनिखायनोहाय जेनेबा मागो आवहाय। बे लावदुम फिथाखौ जायाबाबो जायो मोनसे नियम खानानै दोननाय नामा बेबायदि आं सानो आरो ना बेबायदि माने लावदुम फिथाया जोङो मेसेंआनो जा दैज्लाांआनो गोरो जाबानो माने बे माथानि फिथा नालाय बेखौ जोङो खालामनानै जानो। हायो‌ आरो‌ बेखौ आं सानो‌ आरो ना बेबायदि निफ्रायहाय नोंसोरनिखै‌ दा‌ जेनेबा मागो। दमासियाव माबायदि बाथौनि नियमखौ फालिनाय जायो एसे खोन्थालाय।
जोंनियाव जोंनि मा दमासियाव जों नोंथाङा। थ' बुंदों नङा पुस मासनि जोबथा औ।
ओ मा औ औ खोनादों दे पुस। मासनि जोबथानिफ्रायहाय जोबथा शयावहाय। जोङो मागो उम
औ जोंनियाव फेना उम जोबथा साननिफ्रायनो औ बे जोंनि दम जों दमासि औ दमा सि साननिफ्रायनो जोंनियाव फालिनाय नुनो मोन मोनबोयो जोंनि माने फिथा देयो बेनि उनाव जोङो सेथि सानखालि जोङो मा होनदो ओ जोंनियाव जोङो सेथ सानखालि जोङो मा होनदो ओ फिथाखौ जोङो सावो बांसिनयाव जों मा होनो जों सेथि बै सेथि सानखालिनि जोंनि मागो फोरबोआव जोंनि ओ बाथौआरिफोरा जोंनि गामिनि ओनसोल जोंनि सुबुं माहारिफोर माने समाज समाजनो जोङो बाथौआरि खान्थि बायदि जोङो बाथौ फुजा होनाय जोङो नुनो मोनो बेयावनो खेराइ फुजा ओ बेहाय ओ बेहायनो गाव गावनि गावनि खान्थि बायदि जों फुज फोरबोहाय नुनो मोनो आरो जोङो न'खरनि अनगायैबो जोङो मा होनदो गामि गामिनि फुजा उम ओ फोरबोआव बेहायनो ओ माखा राय ओ सुबुंफोरा ज' जहैनो थांनानै जोङो मा होनदों गासिबो बयबो बेहायनो ओ जोङो फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना सेथि सानखालि फालिनाय जायो बेयो माग दानि सेथि सानखालि आरो जों नुनो मोनबावदो ओ मागो दाननि नैथि सान जि ओ मंगलबार सानो दै मागो दाननि नैथि सानाव बेहाय बो जों बा थौआरि खान्थि बायदि जोंनि ओ गोथार बाथौ सान हिसाबै जोङो माखासे बेजों फोलिबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना बिदि जोंनिथिं जे बिदि जोंनि ओ सम समाज राजखान्थिफोरा जोंनि ओनसोलाव बिदि सोलिनायखौ आं नुनो मोनदों। थाङा आथिखालजो औ
दे ओमबा जोङो दिनै जोंनि आयदाखौ एसेयावनो दोनथनोसै नामा ना?
औ दे नोंथां औ नोंथां।